हेल' नोंथां? औ। नोंथांजों फंनैसो माने मोसौ फिनायनि बागै रायज्लायनो सानदोंमोन रायज्लायजागोन नामा?
रायलाय जागोन नामा?
अ। मोसौ होन्नानै बुङोब्ला जोंनि माने बर'फ्राबो गोबां फिसियो मोसौखो औ। ओ गोबां फिसियो ओ जेरै सोरबाया माने जारसि मोसौ फियो आरो सोरबाया ल केल एलखौनो फिसियो।
औ।
मोसौ फिसिनानैनो ओ आं फंनैसो बुंहरनो सान्दों मोसौ फिनानै मा मा ओ बोरै बोरै माने
जों औ जों मोसौ फिसियोबा जों मा मुलाम्फा मोनो आरो उम गोदो माबायदि फियोमोन आरो दा माबायदि बेखौसो फोरमायना होदो
बिनि बागै सावरायनो सावरायनोसै ना?
दे
उम थ' मोसौखो माने ओ गुबुन गुबुन खामानिफ्राव बाहायोमोन मोसौखौ फालो फालो जों बिदि माने मोसौ फिसियोमोन आरोना जोंनि न' खरफोराव बर'नि न'खरफ्राव आरो जों गोदो मा होनो नुनो मोनदों मोसौ गुमनो लागै बेबायदि लावखार लालाय लायोमोन औ लावखार लायोमोन आरो मोसौखौ फालो फालो बिदिनो ओ दुब्लि बारियावहा गोजान गोजान जायगाफ्राव गुमहैयोमोन बैनि लावखार बैनि लावखार बिदि लोगो जालायनानै लावखारफोराबो लोगो जालायोमोन आरो बेबायदि मोसौबोनायखौ जों नुदों नाथायबा दानि दिनाव जोबोद खमायबोबाय मोसौ फिसिनाया थावबो न'खरफोरावथ' मोसौआ दङ'
औ
दानि दिनावथ' जों नुनो मोनबाय मोसौ हालुवाखौ बा बेबायदि गोबाङानो खमायलांबाय मानो होनब्ला दुब्लियावबो हालेवनाय जाला नालाय
औ
दानि दिनाव माने ट्रेक्टरजों हालेवसै बेखायनो मोसौ हालेवाखै बारा फिसिला बांसिन दायो माने मोसौ गायखो फिसियो आरोना
औ
आयनिफ्राय माने जोङो मुलाम्फा मोनो फैसा खामायनो हायो रां खामायनो हायो मोसौ गाय फिसियोब्ला जों माने बे मोसौनिफ्राय फिसाबो मोनबाय आरो फिसा मोन्नानै जोङो फिसाखौबो मोनबाय आरो गाइखेरबो मोनबाय
औ
गाइखेरखौथ' नै दायो जोङो ओ लिटारसेयाव जोङो बिदिनो साथि थाखा बिदि दामफोराव जों फाननो हायो
औ औ
बिदिनो आरो सोरबा बायदिनि मोसौ गायफोरा ओरैबायदि माने सानसेयावनो सारि लिटार पास लिटार बिदि माने गाइखेर होयो
औ
जों मोसौनिफ्राय बोसोराव जों मोसौखौ मोसौखौ मोसौनिफ्राय जोङो बोसोराव माबैसे फिसा मोननो हायो खोन्थाना
मोसौखो जोङो बोसोरावहा बिदिनो मा होनो आनजाय गुबुं गेसें बिदि थायो बोसोराव माने बोसोरसेयावनो बिदि माबा मा होनो ओ फाथालनै बिदि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो माखासे मोसौ जे गुबुं थायो आरोना
औ औ
गियान होननानै बुङो आरो जोङो बेखौ बुंनो हायो गियान थायो मोसौफ्रा आरो गोबाङा खायसे खायसे गिदिर जाब्लासो माने बोसोर बारबाबो माने बियो माने
मोननो नायगिरा।
फुलि नागिरा बेबायदिबो थायो आरो बे जायहा बोसोर गैयाना बिसोर बोसोरावनो बोसोर बिदिनो मोसौखो मोसौ फिसा जोनोम होयो। आरो जों बेनिफ्राय बांसिन मुलाम्फाखौ जों मोननो हायो। हायो मोसौ फिसा माने जोंहा मोसौआ मोसौ मासे मोनोब्लानो जोंहा बेवहा मुलाम्फा दङ। मानो होमबा बोसोरसे बोसोरनै बोसोरनै फोरनि उनावनो जोङो जि रोजा जिबा रोजा जा बिदि माने माफोरबाला बिदि दामफोर मोनो नालाय
औ
जोङो बेखायनो जोङो बिदि बोसोर गियान मोसौफोरखो मोसौ बिमाखौ मोनोब्ला जों बिदिनो मुलाम्फा खालामनो हायो आरो बेयाव जों जोंनि न'खर दैदेनलांनायाव जोंनि न'खर सालायनायाव एसेब्लाबो रेहाय जायो आरो मोसौ फिसिनानै
जायो जायो।
दा नोंथाङाबो बुंहर जागोन मोसौ गायनिफ्राय जों गाइखेर मोनो आरो गाइखेरखौ मा मा खामानियाव बाहायो नोंथाङाबो फंनैसो गोसो
जागोन मोसौ होनोबा जोङो मोसौखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो जोंनि बर' हारि माहारिया मोसौ न'खरफ्रोमबो फिबोयो नङा होमबा जोङो गोदो फियोमोन नाथाय जोङो दानि जुगाव खम नुयोसै मानो होनबा जोंहा जायगाबो गैया जायगा गैयैनि थाखाय जोङो मोसौ मोसौ मैसोफोरखौ जोङो फिसिनायखौ खम नुनो मोनोसै जों फिनो हायोबा जों न'खर गंसे फिनो हायोबा जोङो मोसौखौ जों फियोबा जोंहा मा मुलाम्फा होनोबा जोंहा मोसौ फियोबा जोंहा रांखावरि थाइसेबो खरसा जायालासिनो जोङो मोसौखौ गांसो बा जिगाब जाहोनानैनो जोङो फेदेरनो हायो नङा होमबा?
नोंथां औ
लोगोसे मोसौनिफ्रायनो जोङो गोबोरखि खि महरै जोङो गोबोरखिखौ जोङो हासार महरै बानायनाय जायो। बे हासारनिफ्रायनो जोङो गोबां आबाद मावनायाव जोंखौ गोबां मदद होयो।
औ नोंथां औ दा आरो बे गाइखेरनि बागै आङो फंनैसो बुंहरनो सानदों। नोंथांनिसिम औ जोङो बे गाइखेरनिफ्राय मा मा मा बानायो जेरै जोङो बे मोसौनि गाइाखेरनिफ्रायनो जेरै बे रुस गलला होननाया जों बे बे गाइखेरनिफ्रायनो बानायनाय होननानै जों मिथियो जों। जेखौ जोङो जानो मोजां मोनो गोदै रसगला खौबो जों बानायो आरो बिथिं गाइखेर मोखै गाइखेर मोखैखौबो गोबां मानसिया जानो मोजां मोनो, आरो बे साहा गलाफ्राव गाइखेर मोखै, बेसो नै नैबे दा गरम बोथोरनि समाव,
गाइखेर मोखै होनोबा जोङो जेनेबा गाइखेर दाखा होनबा जों मिथिसि सिनो आरो ना?
गाइखेर दाखा औ औ औ दाखा बर'नि राव जाबाय आरो बियो।
बा
गायखेर दाखा आरो ओ बैखो मा बुङो ओ जोङो पनिर होननानै बुंब्ला मिथियो। बर'आवथ' मा बुंबावगोन मिथिला,
ओरैनो पनियरखौनो होनजासि
पनिर पनिरफोरखौबो, बानायनाय जायो गाखेरनिफ्रायथ' गोबां बेबायदि मुवाफोर बानायो।
गोबां बानायो बिस्किट बिस्किटावबो बाहायो।
यावबो बाहायो आरो गोबां बिदिफोरनि लोंनाय, लोंनाय बुस्थुफोर जेरैबायदि माने, ओ मा होनगोन लायो बैफोर गाइखेरनि लोंग्रा। जिनिसफोर बानायोना? गाइखेरनिखो बानायो बेखौ जों बुंनो हायो आरो ना गोबां माने बिराद, जोबोद माने बाहायजाथावना आरो बे गाय
गाइखेरजों मोसौनिफ्रायनो, जोङो मोसौ जोङो मोसौ फियोबा जोंहा न'खराव रां रुफा आराम। जोङो बोसोराव मासे बोसोराव जों मासे फिसाबाबो। जों आरजिनो हायोबा जोंहा गोबां फोलेर बा गोदोनि, दिनावथ' मोसौ न'खरसेयाव खमायबाबो जोङो मोसौ दामब्रा मानै थागोन। गाय मासे मानै माथाम माब्रै बेफोरजोंनो गोदोनि। सुबुंफोरा जोंनि गथ' गथायखौ फोरोंनाय, इडुकेसनावबो गोबां हेफाजाब,
औ औ औ नोंथां ओं दान दायो दानि मानसिफ्रा माने ओरैबायदि माने बिजि जाबाय माने मोसौ, फोरखौ आल्लानो सम गैला,
सम गैला जोंना मानो होनबा जोंना दानि सुबुंफोरा गोदोनि बायदि फ्रि नंलिया, ओरैनो थानो टाइम गैलिया मानो होनबा जोंहा दा आजिखालि सुबुंफोरा, साख्रि बाख्रि मावबाय बा इडुकेसन सेक्टराव जोंहा गोरों जाबोबाय, लोगोसे बेफार बायदिनाव मावनो बेफार बायदि मावनो, गोबां सुबुङानो रोंनाय जाबाय आरो आजिखालि बिनि, थाखायनो जोंनियाव दा मोसौ, लानो होनोबा मोसौ लायोबा जोंहा न'खराव सासे मानसि ओरैनो नांगौ जाखायो।
औ
औ
थारमाने बिदिनो अ बिजनेस गैयिफ्रा बा सा साख्रि बाख्रिफ्रा खेथि आबादफोरजों थाग्रा मानसिफ्रा मासे मानैबाबो मोसौखौ फिनानै, दं दङ आरोना माने मोसौ गैद्रायै न'खरबो गैया आरो ओमफ्रायो माने जों गामि एरिया आवहा, दाबो माने बिदिनो मासे मानैया, दंथारो आरो गैयाब्लाबो गैथाब्लाबो मासे मोसौ गायखो माने, बेबायदि फिनानै औ औ फिखायो, माने न'आवबो माने ओ मानो गाइखेर मोनोब्ला गावनि गथ'फोरनोबो लोंहोनो मोनबाय
लोंहोनो मोनबाय।
मोनबाय न'खरावबो आरो बिथिं फाननो होनोब्लाबो आरो जेनेबा हमनानै ला सारि सारि लिटार बा ब्रै लिटार बेबायदि गा खिर जुदि मोनोब्ला मासे मोसौनिफ्राय
जोङो सानसेयाव
मो बाहायना फोजोबनो हायाना?
हाया औ।
फैसाखौ मोनबाय आरो जों मोनलोंबायबो आरो।
औ बेजोंनो रोन रांबो आरजिनो हाबाय।
दोननो हाबाय आरो न'आवबो जोंनि गथ'फोरनि लागै लोंहोयोब्ला ओ जोंनि उन्दै उन्दै फरायनाय गथ'फोर जुदि थायोब्ला जोंनि न'खराव बे गाखेरखौ लोंहयोब्ला माने जोंनि गथ'फ्रा एसे माइन्दआव माने बिसोरहा स्ट्रं जागोन आरो ना। मोजां जागोन फरायनायफोरावहा सोलोंथाइफोराव बेबायदि आरो गाखेरा माने जों थाखाय जोबोद मोजां मा होनगोन बेबादि जोंनि थाखाय गोनांथार मुवा होननानै
गोनांथार बा भिटामिन
उ उ
औ
आरो जोङो आरो जों बेखौ मानिफ्राय मोनो मोसौ दा मोसौ आनो जोंनि माने औ एदम जोंनि थाखाय फिसाग्रा ओ बे दा ओं नोंथांनिखौबो ओ दंबावोब्ला दसे बुंहरजागोन दे?
जोंनि बेनोसै जोंनिया मो सौखौ जोङो जोङो मोसौखौ जोङो न'नि लोखि हिसाबै मानिनाय जायो।
औ
बा जोङो मोसौ औ। जोंबो न'खरसेयाव मोसौ मासे फिनो हायोबाबो जोंहा मोजां जायो आरो। जों मोसौ मोसौनिफ्रायनो जोङो गोबां गोदोनिफ्राय मोसौ दामब्रा होनोबा मोसौ दामब्रा जोंनो जोङो हालेवनानै जोंनि संरैखा बा जोंनि थांनानै थानाय जोङो मोसौजोंनो हालेवनानै गोबां आबाद मावनाय जायोमोन।
आबाद मावनाय जायो औ।
औ
ओ
दा माने दा दानि दिनाव जोङो हालेवनायखौथ' जोङो नुनो मोनला गोमालांबाय
गोमालांबाय
औ गोमालांबाय थेवबो माने मोसौ गायखो फियो आरो। मानो होनबा मुगाया माने मोनसे मा होनगोन टेक्न'लजि मुगा जाबाय
मुगा जाबाय बा।
फ्राय गासिबो जेरै इसे माने खस्थ' खालामनो बाबाय मानसिफ्रा आरो समनि आंखाल जाबाय मानसिफोरा सम दुब्लियाव हालेवहैबाय थानो सम गैला इदि आरो ना जिखो माने मावोब्ला थाब फोजोबनो हायो ओ‌ माने खामानिखोसो